हेलौ औ ओ नोंथांखौ गोजोन बेलासि सम नोंथां ओ हेलौ नोंथां हेलौ खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों
हेलौ
खोनादों
औ ओ नोंथांखौ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना
हेलौ नोंथां
हेलौ
हेलौ
हेलौ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना हेलौ
हेलौ नोंथां
औ
हेलौ
औ हेलौ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
ओ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन
आं नोंथांनि नोंथांनाव मोनसे आयदा लानानै सोंथि सोंनो नागिरदों बे आयदायानो जाबाय फिजानाय जुनार नोंथाङा फिजानाय जुनारनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन मानो हाया जानो
जोंना बर' हारिया गोबां रोखोमनि जिब जुनार फिसियो। जेरै बोरमा अमा मोसौ। बै अमा म मोसौ फिसिनानै जोंना बर' हारिया जोबोर माने रां आरजिनो हायो। रांखावरि आरजिनो हायो मोसौ फिसिनायनि गेजेरजों जोङो। गाइखेर मोनो बै गाइखेरखौ जों फाननानै। बे रां आरजिनो हायो आरो। बे माने गाइखेरजों जों माने गथ' गथायाइफोरखौ माने लोंहोनो हायो आरो लोङो। लाना देहाफोरा एसे माने गोख्रों। जायो आरो। मा होनो मोजां जायो आरो।
औ।
थिग बेफोरबादिनो जोंना मोसौ फिसिनायनि गेजेरजों। मुलाम्फा मोनो आरो। बै मोसौ फिसाफोरखौ जों बाजारफोराव फाननानै। रांखावरि एबा आरजिनो हायो आरो बे मोस मोसौ खिफोरजों मोसौनि खिफोरखौ जोङो आबाद मावनायाव बाहायनो हायो। बाहायो नङा होमबा नोंथां।
औ।
आरो बे मोसौफोरखौ जोङो मोसौ हालुवाफोरजों। हाल एवनानै आबाद मावनो हायो। नङा होमबा नोंथां थिग बेफोरबायदिनो मोसौआ जोंनो जोबोर। मदद होयो नङा होमबा नोंथां। मोसौ फिनायनि। गेजेरजों जों बर' हारिफोरा जोबोर मुलाम्फा जायो आरो। बोरमा बोरमा फिसिनायनि गेजेरजोंबो जोङो जोबोर माने सहाय मोनो जेरै जों बोरमा फिसाफोरखौ फाननानै। रां आरजिनो हायो। आरो।
फिसिनानैबो जों रांखौ आरजिनो हायो बै अमा फिसिनानै जोङो जे अब्ला अमाखौ जोङो फार्म हिसाबै जुदि जोङो। गेदेर खालामो अब्लाना जों बै अमाफोरखौ जों फिसा। जागायहोनानै जोङो।
औ।
माने रांखावरि जोबोर आरजिनो हायो। बै फिसाफोरखौ जों माने। अमाफोरा जोंनो गोबां रां आरजिनायाव मदद होयो मानो होनबा बै अमायाबो। जोंनि बर' हारिनि माने जाग्रा बेदर। आरो जोंना बेफोरबायदिनो जिब जुनारा जोंनि सुबुं माहारिनि जिउआव जोबोर। माने हेफाजाब होयो। रांखान्थि आरजिनायाव नङा होमबा नोंथां। थिग बेफोरबायदिनो मोसौ मैसो। जिब जुनार गासैबो जोंनि माने माहारिनि मानसि माहारिनियाव‌ जोंनियाव जोबोर मदद होयो।
औ
नोंथाङा आंनो आंना बेखिनियानो आरो नोंथाङा आंनो जिब जुनारनि बागै एसे माबायदि फिसियो माबायदि माबायो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां जिब जुनाराथ' जोंना न'आव जोब गोबां जिब जुनार फिसिजायो नङा होमबा नोंथां।
औ।
जेरैहाय मोसौ बोरमा अमा। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जुनारफोरखौबो फिसिजायो जेरैहाय गराइ। ओ मैदेर बेफोरखौबो फिसिजायो नङा होमबा नोंथां? दा बुंनो थाङोबा जों मोखौ मोसौनि मोसौआ। जोंनो गोबां हेफाजाब होयो। जों हालेवनायाव मोसौखौ मोसौ हालुवाखौ बाहायो नङा होमबा नोंथां। बै हाल एवनानै जों। दुब्लि फोथारखौ आबाद मावनो हानाय। खालामनो हायो नङा होमबा नोंथां। जों मोसौनि मोसौ गायनि गाइखेरखौ। जों मोनलोङो फाननानैबो रां आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ।
ओ बै। मोसौ खिजोंनो आरो जों हासार मोनबावो बै हासारजोंनो जों। दुब्लिनि। मैगं थाइगं बायदि बायदि मुवा आबाद मावनानै जों। रां आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ।
बै मोसौ हासारनि खिजोंनो जों जों जोंनि। मैगं मैगं थाइगंफोरखौ जों मोजां खालामनो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ।
ओ। जेरै जों।
मोखौौ गाइखेर फाननानैबो जों गोबां रां रावखनो हायो।
ओ मोसौ। मोसौ फिसा। जाहोनानै जों मोसौ। मोसौ फिसा जाहोनानै जों मोसौ गाइखेर बहननो हायो। बोरमा बोरमानि गाइखेरखौबो जों लोंजायो नङा होमबा नोंथां बे बेफोरो न'आव फिसिजानाय जुनार नोंथाङाबो मोनथिखायो बेखौ।
औ।
ओ दा जों न'नि फिसिजानाय जुनार होनोब्ला। थ' गोबां रोखोमनि जिब जुनार थायो।
नाथाय जों मोसौखौनो बांसिन फियो आरोना।
गासै माहारियानो जों मोसौखौ। नुनो मोनो गासै गामियावनो जों मोसौखौ नुनो मोनो। बोरमाखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ।
ओ खायफाया बेजोंनो खायफाया मोसौ। बोरमा फिसिनानैनो गोबां रां आरजिलांदों गावनि जिउखौ खुंलांदों नङा होमा नोंथां।
औ।
बै रों बै मोसौ फिसिनाय बोरमा फिसिनाय रांजोंनो ओ बोरमा फिसिनाय रांजोंनो जों जोंनि खायफा न'खराव सोलिगासिनो एबा रां आरजिगासिनो नङा होमबा नोंथां?
औ।
बै रां आरजिनायखौ जों गोबां रोखोमाव खाम ओ बाहायनो हायो जेरैहाय गथ' गथाइ फरायनाय ओ मैगं-थाइगं गायनाय मैगं फुलि मैगं फुलि बायनाय न'खरनि बेरा लुनाय गासैयावबो बाहायजायो नङा होमबा नोंथां।
औ।
ओ जों मोसौ फिसिनानै मैसो फिसिनानै गोबां रोखोमनि दुब्लिखौ फोथार होनो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ।
ओ आंबोथ' बारा मोनथिबाङा मोसौफोरनि जिब जुनार फिसिनायनि बागै नाथाय जा मोनथिगौ नोंथांनि सिगाङाव बुंबाय। अब्ला बेखिनियावनो जासिगोन नामा नोंथां?
औ नोंथांजों रायज्लायनानै आं जोबां खोथा मोनथिनानै मोनबाय नङा होनबा नोथां? बिदिब्ला जोंना समाबो जाना फैबाय बिदिब्ला
औ। नोंथांजोंबो रायज्लायना गोबां न'आव फिसिजानायनि जुनारनि बागै गोबां मोनथिनो मोनबाय। नोंथाङा गोबां मोजां मोजां बाथ्राखौनो बुंलांदों। गोनांथि गोनांथि बाथ्राखौनो बुंलांदों आं आसा खालामो नों बिथांजों बिब्दिनो गोबां खोथा मोनथिनो मोनबावो। दे होमब्ला नोंथांना।
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।